औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो नोंथां औ।
औ फ्रि दंबा नोंथाङा?
औ दङ दे ओमफाय नोंथाङा हरनायनि जाहोनखौ फोरमायहरदोलाय देलाय मानबा हरदोंमोन?
नोंथां आंथ' एसे जौनि बागै सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां।
औ दे सावरायजागोन नोंथां बिदिब्ला।
सावराय जागोन ना औ।
जोंहा माने जौ होनैयोब्ला जोंहा नोंथाङा एसे हो सावरायग्रोदो नामा?
आङो
औ माने नोंथां मोननिजों माने मा मा रोखोमनि जौ मोननाय जायो बेफोरनि बागै‌ नोंथाङा एसे सावरायग्रोदो।
गिबियाव जों बे न'आव बानायनाय जौनि बागै सावरायग्रोनोसै जाहा मा रोख खोमै बानायनाय जायो माने गिबियावनो जोङो माइरं बा इंखुर बेखौ संनानै औ संग्रोबाय ओमफ्राय बिदिनो संखांनायनि उनाव जाहा बे माबायाव प्लास्टिकफ्राव एर'ननानै दोनबाय आरोना।
औ
दोनखां दोनखांनानै दसे गुसु जाहोनानै बा सुग्लायहोनानै जाहा एमाव एमाव होननाय मोनसे माबा दङ मुलि। जों बे एमावखौ खौ फुन उम फुननानै लगायनाय जायो आरोना दिनो एमाव थरनै बा थरथाम बिदिनो होननानै लगायनानै बिदिनो माबानाय जायो आरो फ्राय बिदिनो दोननानै माने जोंहा बाल्थिंफ्राव बा थौफ्राव सोनानै दोननाय जायो आरो उनाव बेखौ।
औ
ओइ बिदिनो साननै सानथामसोनि उनाव
औ
बेब्दिनो बे बाल्थिंआव सोनाय बे माबानिफ्राय जुमायनिफ्राय जाहा जौ बिदै महरै जोनोम जायो आरोना रसि रोसिबो होनो। बा जौ बिदै बे जौ बिदैखौ जों लोंनो हायो।
हायु
फ्राय बेनि उनाव बे जौ बिदै लोंखांनायनि उनाव बा ओ जाहा मावनाय जायो जौ गोरान बा सेरेबबो होनोना। बिदिनो ओम थौ अरदाबफ्राव थौखौ जानबाय जाननानै बिदिनो दोस्राव होनानै बिदिनो सायाव दै होनानै बिदिनो बे दैखौ होबाय सायाव ओमफ्राय बे दैनिफ्रायनो खफ' महरै सिङाव जौ गोरान महरै सोमजियो आरोना।
सोमजियो औ
ओमफ्राय बे औ बे दैखौ जेब्ला गुदुं जायो अब्ला गारनानै सोलायनानै होबाय थानांगौ आरो। खनब्रै खनबासिमहालागै होबाना खनबा बा खनब्रैसिम जायोब्लाथाय जोङो खांनांसिगौ आरो ना ओम खांनानै जोङो बे जौ गोरानखौ मोननो हानाय जाबाय आरो उनाव बोख्लायनानै।
औ
खोम जौ गोरानखौ जों बेबायदिनो खालामनाय जायो आरोना न'आव संना जौखौ।
औ
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय मा रोखोमै बानायो ना बे एखे महरैनो बानायनाय जायो।
थ' जोंनियाबो बेखै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जायो।
उम
बेफोरबायदिनो एखे जायो आरोना थेव नोंथांमोननि जाबो मोनो नामा बेखौ ओमफ्राय माइब्रा बिदिबो मोननाय जायो आरो ना जोंनि जाय।
औ जोंनिथिं माने माइब्रा बिदैखौ खम खम बानायनाय जायो माने बिदिनो मागो बा बैसागो बेफोरावल' माबानाय जायो आरो मावनाय जायो बिदिनो रेगुलार माइब्राखौ संनाय जाया।
औ जों जाय एसे एनै सोलियो बेफोरबायदिनो औ बैसागो मागोआव माने एसे बांद्राय जायो आरो ना।
ओम
ओमफ्रायहाय जोंहा औ ओमफ्राय जोंहा बे माइब्र बिदैया दा जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दहायबा दहाय बुंलांनाय बायदि माने बेफोरबायदिनो जायो बेबो। माने बेखौ एसे आरो गोबौ दोननांगौ जायोना।
ओम दोननांगौ जायो माने बिदिनो गोबाव सम मास मोननै मोनथामसिमहालागैनिफ्राय मावखानानै दोननांगौ गोबाव जायोना।
औ जेसेबां गोबाव दोन ओम दोनगोन माने एसे एनै मोजां जायो होननानै मानियो आरोना मानसिफोरा। माने लों जोंहा लोंग्राफोराबो माने गोबाव दोननायखौसो लोंनानै गाहाम नाङो आरो माने।
उम माने गोदै जायो नङा होमबाना माइब्रानि माइब्रानि जौ रोसिया ओम गोदै माने जेसे गोबाव दोननो हायो एसेनो मोजां जायो आरो औ
औ नंगौ
आरो बिदिनो न'आव मावनायनि अनगायैबो जोंहा बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जौ मोननो हायो बिदिनो
औ
माने बे जौनि अनगायैबो जों फिथाइ सामथाइ बिनिफ्रायबो जों आथिखालाव जौ बानायनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा बिदिनो जेरै माबानि मा होनो आमलाइनि जौ ओ गेरे-गेरेब फिथाइनि जौ इदिनो खान्थाल थाइजौनि जौ बिदिबो जों जौ मोननो हानाय जाबाय आरो। फिथाइ सामथायाइनि जौ आरो जों दानिया गलाफोरावबो। जौ मोननो हानाय जाबाय आरो ना जोङो।
मोननो होनानाय जाबाय
जेरै मा होनो बियार, बिदिनो नाम्बार वान मेकडुवेल्स सिब्लु आइ बि आइ बि ब्लेक बेफोरबायदि अनेक गुबुन गुबुन रोखोमनि नाम दं आरो ना।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि जाबो बेफोरबायदि जेनेबा आमलाइनि, बे थाइजौ खान्थालनि बेफोरबायदि नोंथांमोनिजा माने अबे बबे रोखोमनि मोननाय जायो। बिदिनो बानायनाय जायो आरो जौफोरखौ
ओरैनोथ' बिदिनो बैसागोफ्राव लोंनो थाखाय।
औ।
बिदिनो आमलाइ बाजारफ्राव आमलाइ फिथाइ बायनानै गोबाव समनिफ्राय बिदिनो फिनानै दोननाय जायो आरोना ओमफ्राय जेब्लानाखि, बैसागो बोथोर सफैयो अब्ला जों बेखौ। हाननानै रायजोफोरनो बा न'आव बिदिनो लोंनाय जायो आरो। हामलायनि ओमफ्राय बिदिनो गेरेब ना मा होनो बे खोरदै फिथाइया बेनिबो बानायो आरोना। आं खनसे लोंनाय बा बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो बै गुबुन न'खराव आरो
औ।
आरो। जौआ। जोंनि। मोजांबो गाज्रिबो लाबोयो नङा होमबाना जौ लोङोब्ला जोंहा मा जायो। नोंथाङा एसे बुंहरनो हागोन नामा जौ लोंनायनि जाउनाव जौ लोंनायनि फिथाइया मा रोखोम फिथाइ मोनो जों जौ लोंब्ला बेखौ
लोंब्लाथ' नोंथां मिथिनाय बायदिब्लाथ' बांद्राय जौलोंबा जोंनि देहानिनो खहा जायो। नङा होमबा
औ नंनायाथ' नंगौ औ।
जोंहा माने आगोलाव ओरै जेनेबा ओरैबायदि मोन आरोना आगोलाव जोंहा माने जोंहा आबै आबौ मोना बेफोरबायदिमोन माने मेंना फैनानै फोथाराव दुब्लियाव खामानि सामानि मावना फैनानै
उम।
मेंनाय बायदि मोनबा ऐसे एनै बेफोरबायदि लोंनायमोन बिफोरो मोनसे फुजा बेफोरबायदि जाबा फुजा फोरबो जाबा मोनसे बेयाव बयबो ज'मायै जयैनो लोंनाय थाङोमोन खिन्थु दानि जुगनि मानसिफोरा माने ओरैबायदि जालांबाय। बेखौ आगोलनि बायदि लोंला आरो ना बेखौ मोनसे माने उदै बुंनायनि हिसाबै हिसाबाव लोङो
माने जौ लोंब्ला माने जाहा अनेक बे मावनो हायि खामानिखौबो मावफ्राङो बुंनो हायि खामानिखौ मावफ्राङो नङा होमबाना जौ फेयोब्ला।
औ औ।
आरो नों जौ लोंनानै बिदिनो गारि। सालायोब्ला बा दाब्रायलाबायफ्राङोब्ला जोंहा जाब्रबथाय जानानैबो जों जिउ खहा जानाय बा जोखोम जानायखौबो जोङो दानि जुगाव गोबां नुनो मोनसै
नंगौ नोंथां नंगौ
बेनिखायनो जोङो जौ लोंनायखौ खमायनांगौ आरोना, गाव गावनो सानस्रांनानै हायोब्ला
औ
आरो दानि जुगनि बा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौथ' आरो मा बुंबावनो नङा होमबा
उम नंगौ
बहाबा दाबसे जायगायाव जौ लोंना फैनोसै लोगोफोरजों बिदिनो गारि फ्रा साब्रुंलाबायायनोसै दा हनै मोजां गाव गावखौनो बबाव दङ मिथिला दाब्राय फ्रांलाबायनानै जों गोबां रोखोमनि एक्सिडेन्ट बा जाब्रबथाय जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव
दानि जुगै एसे बांद्राय जाबाय आरो ना आगोलनिख्रुय
गारि मथरखौबोथ' लासै सालायनो रोंखाला दानि जुगनि गथ'फ्रा
आरो जौखौ जोङो माने फोरबो माबा मोनसे खर्म जायोब्ला
औ
आलासि दुमसि फैयोब्लाबो जों होनायखौ नुनो मोननाय जायो
नं
जेनेबा बैसागो बैसागोआथ' बर'फोरनि देरसिन एंगारनो हायै फोरबो नालाय जों बे बैसागुआवबो जौखौ लोंनानैसो एसेसे लोंनानै जों बे फोरबोखौ फालिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना
नंगौ नोंथां
आरो आलासिफोर फैयोब्लाबो माने लों बे जौ होनानैसो जों बरायनायखौ बा आलासि फुजिनायखौ नुनो मोनो आरो आजिखालि। दानि जुगाव
बे नोंथाङाबो औ नोंथांखौ खोनदों बुं।
जोङो जौखौ माने बेनिखायनो जों जोंनि जिउखौ मोजाङै लाखिनो बा जों जुगे जुगे बा बोराय जासिम मोजां संसार जालांनो थाखाय जोङो जौ लोंनायखौ बेनिखायनो जों खमायनांगौ होननानै
खमायनांगौ औ नोंथां आंबो बिदिनो सानो
जोङो लोंब्लाबो माने लिमिटनि बा सिमानि बाहेरा लोंनाङा आरोना ओंखायनो
बार
एफा एफा एनैल' लोंनानै थानाय औ सिमा बारनाङा औ
ओमफ्राय बेफोरबायदि नोंथाङाबो जौफोरखौ लोंनानै गाहाम नांगोन नामा
ओरैनोथ' जौ लोंब्लाथ' गाहाम नाङा नांनाया माने जौ लोंब्लाथ' एसेयावनो खर' सायो बा खर' गिदिङो
औ
ओरैनो जौ लोंनाया बिराद गाज्रि आरो बांद्राय लोङोब्लाथ' नों गोबानानै खर' गिदिंगोन आरो अखानायनायै नोङो थाबायनो हाया सिखारनो हाया बेफोरबायदि जायो
गावनिनो खहा जायोना
गावनिनो खहा जायो आरो ओम अखानायै नों गाव गावनो आं मानो लोंफ्राङामोन आं लोंथारला बेफोरबायदि साननाय सोमजियो आरो बेनिखायनो जों जौखौ लोंनाङाबा जों जौनि गोजानाव थायोब्ला बेफोर गाहाम होननानै आं सानो आरो
औ नोंथां नंगौ
बिदिब्ला जाहा समा जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि बागैबो मिथिनोबो मोन
औ औ औ औ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो हायो औ दे गोजोननाय थाबाय